नोंथां औ। नोंथाङा एसे सम दंब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा फिनाय दाउ अमाफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ आं एसे बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन।
औ नोंथां।
औ जोंहा दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला बेयो मोनसे जोंनि‌ जिउ खुंनायाव थांना थानायांनि राहा बेयो मोनसे माने न'खर सामलायनायाव माने एसेब्लाबो माने हेफाजाब होयो आरोना बेयो
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा आं दा दाउिसिनायनि सोमोन्दै एसे नों सिगां बुंनो सानो सुंदुयै
औ नोंथां।
औ जोंहा दाउ फिसिनाय माने बे दाउ फिनाय बोब्ला जोंहा बेयो माने गोदो गोदायनि ओ्रनो माने जोंहा न'खराव बे दाउ फिसिनायखौ माने नुबोाय थादों आरोना। बे जोङो जोंनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बा माने खामानि गैयाबा माने न'खर थांना थानायाव माने मोनसे दाउ फिसिनानै जोङो मा खालामनो हायो न'खरखौ मोनसे माबायाव लाबोनो हायो आरोोना जेनेबा थांना थानायाव राहा खालाम खालामनायाव हाबनो हायो जोंहा दाउ फिसिनायाव माखासे माने
औ
मोननै रोखोमनि दाउ फिनाया जोंहा मोनसे जाबाय रै न'आव फिसिनाय ओरैनो जेनेबा जों जेनेबा आदारफोर न'आव ओंखाम खालायफोर माइरंफोर होनानै फिसिनाय मोनसे थायो जोंहा आरो जोंहा मोनसे थायो माने गोनोखोआरि आदबजों माने दाउ फिसिनाय जोंहा मोननै थायो आरोना जोंहा न'खराव फिसिनाय दाउफोरखौ जोङो माने एसे गोरलैयैनो फिसिनो हायो जेरै न'खराव जेनेबा बिसथा बा ओरैनो दसथा बा जिथाफोरखौ जोङो ओरैनो न'नि न'आव मोनसे फिसा गन्द्रा बानायनानै होनानैनो जेनेबा नोंथाङा फिनो हायो बेयाव मा होनो ओंखाम खालायफोर दाउनो आदार होनो हायो बिदिनो माइरंफोर बेफोरखौनो होनानै फिनानै नोंथाङा बेनिफ्राय बिदैफोरखौबो नोंथाङा। फाननानै जानो हायो बा न'आव गफाय होनानै दाउखौ फानहरनानैबो जानो हायो नाथाय जोंहा मा जायो आरो जोंना जेब्ला गोनोखोआरि मुगाजों नोंथाङा दाउ फिसियो होमब्ला जोंहा दा बेयाव मा नांगोन मोनसे एसे गेदेर न'नि गोनांथि जायो आरोना बेयाव
औ नं
बेयाव मानो होनबा नोंथाङा दाउनि मोनसे बिजनेस मावोब्ला आरोना बेयाव मानोना नोंथां थाङा मानो होमबा बेहाय गोबां बिबांनि दाउ फिसिगोन नालाय जेनबा जौ खौ सेथा नैजौथा बा थामजौथा बेयाव नों नोंथाङा मोनसे गिदिर न'नि गोनांथि जायो आरो बेहाय मोब्लिबनि गोनांथि जायो आरो ना।
औ नंगौ।
मोब्लिब बा सोरांनि माने बे जों मा खालामनांगोन दाउआबोथ' गोबां गोबां रोखोम रोखोम थायो नालाय बिदिनो ब्यलार सनालि दाउ न'नि दाउ दुलाबाथा दाउ ओम ज जिखिनि दाउखौनो फिसिया मोनो माने बे दाउखौ माने मोनसे रैखाथि होनो थाखाय माने
औ
मोनसे न' बा दोनग्रा बानायनाय जायो बेनि उनाव मा खालामनाय जायो बे दाउनि न'नि सोरगिदिं मोनसे एसे लांदां जायगा होनांगौ जायो आरोना दाउनो माने दाउआ माने दाउखौ जोबथेनानै दोनबाय थायोब्ला दाउनि फोलेरा बांनायाव बा दाउआ साइस्थ मोजां जानायाव माने प्रब्लेम बा खस्थ' जायो आरोना बेखायनो दाउनो उदां लांदां जायगा नांगौ आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बेखायनो जोङो उदां लांदा जायगाखौ माने मा खालामनाय जायो बे लोगो लोगो उदांलां जायगायाव दाउखौ हगारनाय लोगो लोगो
औ
बरसा बरसे बेलेगाव खारलांनायनि एसे द्रा माने चान्सबो थायो आरो ना बेनि बेखायनो जोङो मा खालामनाय जायो बेनो सोरगिदिं माखासे नेट बा जाालि बा मुस्रि थिनाय आरना जाहाथे‌ माने बै माखासे गिदिर गिदिर सिलाफोर माबाफोर बाजोफोर फैया होमबा
औ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ खेबनानै लाङोना ओंखायनो जोङो बेखौ खेर रैखाथिनि थाखाय याव सोरगिदिं होथेनाय जायो आरो ना बेहाय जोङो माने दाखौ माने बेहायनो दाउखौ जोङो मोब्लिब बा सोरांनि साबो माने हरावबो माने दोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
बेयाव माने दाउखौ माने बेयाव दाउ खौ जों फिसिनायाव माने गोबां जोथोननि खोथा फैयो बिदिनो बेमार आजारनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय लानानै मानो होनबा दाउआ बांसिन नै मा जायो गोजां बोथोर
औ
गोजां बोथोर समाव जोंहा दाउआ बांसिनै बेमार जायो आरोना बेनिखायनो जोङो जेब्ला गोनोखोआरि मुगायाव जोङो दाउखौ माने दाउखौ फिसियो जों न'आव अब्लाथाय बे दाउनो माने दानि दिनाव माने गोबां बिबां गोबां माने भेक्सिन बेफोर मुलिफोर मोननाय जायो आर ना भेसें माने दाउखौ माने बे उन्दैयावनो फिसायावनो भेक्सिनखौ होनाय जायो आरोना मानो होनोब्ला दाउखौ जोङो जेब्ला बिदि गोनोखोआि मुगाजों फिसियोब्ला जोंहा गोनोखोआरि मुगानि मोनसे मेचिनबो मोनो आरो ना माने बे मेसिनाव माने दाउखौ माने बिमा गैयालासिनो भिडिअखौ गहोननो हायो मान बेखौ इनकम्पिटर होननाय मोनसे मेचिन दं आरो ना बे मेचन खोमैनो न'आव नोंथाङा बाहायनानै दाउखौ बिमा गैयालासिनो बिमानिफ्राय जेब्ला दाउदैखौ बिमाया दैखांबाय अब्ला नोंथाङा बे दावउदैखौ बेखौ लाना थांनानै माने बै मेसिनाव गहोनो हायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
माने बे दाउ बिमायाबो माने जाय दाउ बिमाया दाउ फिसाखौ सामलायनायाव मानायाव द' दान गाहाम बा मास मोनथाम गाहाम लायोना बे बिमाया माने जिबा सानावनो आरो फिन खेसेबबो बिदैखौ दैफिनो आरोना बेबायदि नोंथाङा दाउनि फोलेरखौ बारायनो हायो बिदिनो बै मेचिनाव दोननाय जिखिनि दाउदै दाउ फिसा ओंख होनाय बेयावनो नोंथाङा भेक्सिनखौ खानायो बेयाव माने माखासे बेमार आजारा माने जानो हाया आरो ना
औ औ नंगौ नोंथां
दाउनि रैखाथिफोरा ओमफाय इदिनो नोंथाङा माबोरै माने बे दाउनिफ्राय माबोरै मुलाम्फा जानो हायो माने जोङो
औ
बेयाव मा जायो जोङो दाउखौ मनो बे बेसेबां माने गेदेर गेदेर जेनेबा दाउ गेदेर गेदेर जानाय बा जोख्लिनिफ्राय देरनाय बे दाउखौ नोंथाङा
औ
बाजार गलाफोराव माने बा सकफोरावबो फायखारिफोरनो बा बहाबा हटेल्सफोराव बा बहाबा माबाफोराव माने
औ
नोंथाङा फाननानै माने मुलाम्फा जानो हायो आरो ना बेखौ फाननो हायो गोबां दामाव आरो नोंथाङा आरो नोंथाङा मा खालामनो हायो बेनि दाउदै
औ
जिखिनि दावदै बेफोर दाउदैफोरखौबो नोंथाङा दावदैफोरखौ फाननानै जेनेबा सग गलाफ्राव बाजारफ्राव फायखारिफ्राव
औ
मोनसै आजिखालि बिदि बानग्रा बायग्रा मोनो नालाय बेखौबो नोंथाङा फाननानै माने माने गोबां दावदैफोरनिफ्राय रां मोननो हायो आरो ना। रां मोननो हायो ओमफाय माबै बे दाउ फाननाय बे दाउ फाननाय बा फिसिनायनिफ्राय जों माबोरै मुलाम्फा मोनो बेबायदिनो जोङो मुलाम्फा मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां
बेबायदि खालामनानै नोंथाङा मा खालामनो हायो जोंनि जिखिनि जिउ खुंनाय राहा न'ख राव एसे एनैब्लाबो माने बेनि गेजेरजों नोंथाङा मा होनो बे न'खरखौ सामलायलांनायाव गोबां बिबांनि मदद होयो आरोना बे दाउ फिसिनाया नोंथाङाबो बे फोरनि सोमोन्दै जेनेबा माबा मोनसे दाउ फिसिनाय बा अमा फिसिनाय बा बोरमा बिदिनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनानै होगोन नामा।
औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा आवगायासो बुंलांबाय दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै आ बिनि उनाव आङो आ जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा अमा दाउ फिसिनानै मोजां मोन खायो नोंथां बिनि उनाव बियो ओ बिसोर गावनि आथिंयावबो गसं बोनो हाखानाय जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा बांसिननि न'खरावबो जोङो अमा दाउ बोरमा बेखौ जोङो फिसिनायखौ गोबांखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां। बिनि उनाव जेरै अमा फिसिनोब्ला जोंनो गिबियावनो जोङो ओ अमा फिसाखौ जोङो जोथोन लानांगौ बिनि उनाव जोङो बेखौ भेक्सिन बिजि बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बियो बेमार जाया आरो नों थां बेनि उनाव जोङो जेरै अमाखौ जोङो अमानो जेरै जोंनो गुन्दै नांगोन बिनि उनाव जोङो बेनो अफ्रि जेरै ओ अफ्रि होनाय जायो बिनि उनाव जोङो थास' ओ एसे देरोब्लाथाय जोङो बेनो ओ जेरै थास' ओ रुनानै होनाय जायो आरो नोंथां। आरो जों गोरलै समाव बेखौ एसे जोथोन लानांगौ जायो मानो होनोब्ला बे गोरलै समाव जोङो बेनो ओ गुन्दै बेफोरखौ जोङो होनाय जाया आरो नोंथां जेरै ओ बेनो बेलेग ओ गुन्दै होनाय जायो जेरै मिहि गुन्दैखौ जोङो बे अमानो होनाय जायो आरो नोंथां औ बिनि उनाव बेनोबो एसे एसे देरोब्ला जेरै सिरानि गुन्दै बेफोरखौ होनाय जायो। बिनि उनाव जोङो माइरं सौयोब्लाथाय जेरै गुन्दै फैयोना नोंथां बेखौ जोङो होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो खाम खालाय गारनायफोरखौबो अमानो होनाय जायो। बिनि उनाव जेरै जोंनि गोदोनि आइजो गोदोनि सुबुंफोराबो अमा फिसि बोखायोमोन नालाय नोंथां आरो जों दासिमबो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव जेरै अमा ओ दानि जुगाव अमा फार्म बेखौ बालायनायखौ जों गोबांखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि बे ओनसोलाव। औ जेरै अमानि नामाबो गुबुन गुबुन थायो आरो जेरै नल अमानो इउ पि अमा बिदि थायो आरो नोंथां। बिनि उनाव ओ अमानि फार्म बालायनोबा जोङो गिबियावनो अमाखौ गोबां दानि जुगाव जोङो भेक्सिन होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिजि होनायखौनो जोङो गोबांखौनो जोङो ओ अमानोबो जों बिजिायखौ नुनो मोनो दानि जुगाव आरो नोंथां। गोदोनि बायदि जों बिजि होयि बिदि ओ होयिखौ जों नुनो मोना आरो नोंथां गोबाङानो जोङो भेक्सिन होनायखौनो नुनो मोनो बिनि थाखायनो जोंनि अमाफोराबो दसेनो दसेनो थाब थाबनो देरो आरो नोंथां।
औ औ
औ बिनि उनाव जोङो जेरै अमानि फिसाफोरखौ बुरजा खालामनाय जायो जोङो अमानि खिनाय फोरखौबो जोङो साफा खालामनांगौ जायो आरो जेरै जोङो अमा दोननो जेनेबा अमा फार्म खालामनो थाखाय नों गिबियावनो बिनि थाग्रा खथाफोरखौ एसे प्लास्टार खालामनानै होनांगोन आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बिनि औ खि हासु दैखौ जोङो साफायैनो दैजों सुस्राबाय थानांगोन जाहाथे अमायाबो बेमार जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो एसे मोजाङै दोननांगौ जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेनो गुन्दै होनाय जायो बिनि उनाव एसे देरोब्ला आं होननाय बायदियै जेरै जोङो थास' दाना रुनानै अमानो होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो गोबां फिसा होयो आरो नों नोंथां जेरै दसथा गाहाम बिदि जायो आरो नोंथां बिनि बेसेनाबो दा गोबां गलाफोराव बाजारफोराव फानोब्ला जोङो बेखौ गोबां बेसेनाव फाननो हायो आरो नोंथां आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बेजोंनो गावनि आयथिंआव बो गसंथानो हायो आरो नोंथां बिनि उनाव जेरै दाउ फिसिनाय दाउखौबो जोङो नोंथाङा होनाय बायदिनो जोङो फिसिनो हायो जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा दाउखौबो जेरै फार्म दाउनि फार्मथ' दानिया खुलियो नालाय नोंथां जेरै जोङो ब्रयलार फार्मफोरावबो नुयो जेरै ब्रयलारखौ एसे फिसानिफ्रायनो लाबोनानै जोङो ब्रयलारखौ बिजि होयोब्ला बियो जेरै साननै सानथामजोंनो एसे गिदिर जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो दिसि दाउफोरखौ खौथ' जोङो गोबांखौनो ओरै भेक्सिन होनायखौ बिजि होनायखौ जों नुनो मोना आरो नोंथां बे जोंनि आ जेरै जोङो लकेल दाउफोरखौबो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोङो नेट सोंथेना दोननांगोन जेनेबा बेनो गलार नांगोन आरो थां बेनोबो बिनि उनाव जोङो बेखौ खासि जेरै दाउला दाउ खासि बिदि खासि खालामनानै जोङो फान गोबां रां मोनो आरो नोंथां बिदि खालामना दोनोब्ला बिनि बेसेनाबो गोबां जायो जेरै बियो दाउला दाउाबबो जेरै खासि खालामामनाय हाइजें खारोना नोंथां बियो गोबां दाम बेसेन गोसासिन जायो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ खौनो फिसिनानै गोदो गोदायबो जाबोगासिनो जेरै दाउ अमा बोरमा हांसो आरो दासिमबो जोङो बेखौनो फिसिनानै जिउ संनायखौ नुयो आरो नोंथां
उम
औ नोंथां होनबा दिनैनि जोंनि बर'फोरनि जेरै दाउ अमा बेफोरनि सायाव सावरायनाया एसेनोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय
औ नोंथां नोंथांजों जोंनि बर'नि दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै बा सावरायनो मोननानै बा फोरमायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा माने माखासे बा मिथियै बाथ्राफोरखौबो नोंथांनिफ्राय मिथिना मोनबाय औ
गोजोन्थोंनो
गोजोन्थांोंथां नोंथांनिसिमबो दे